हेल'।
औ हेल'।
गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामग्लायनाय नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय।
नोंथांनिसिमबो जासिहरग्रोनाय थाबाय।
नोंथांनिसिम मोनसे टपिक लानानै कल खालामनाय जादों।
औ।
बे टपिकआनो जाबाय ओ बेबायदिनो बोथोरनि सायाव लानानै जों दिनैनि टपिकखौ जागायजेननो लाबाय
औ।
जों बोथोर होनोब्ला जों मोनथिखायो बोथोरा बेबायदिनो दसेनो सान्दुं दसेनो बेबायदिनो अखा बेबायदि दैज्लां बोथोर समायाव बेबायदिनो जाखायो। आरो बेबायदिनो गोबां बिदि सान्दुं जायोब्ला जोंहा बेबायदिनो खामानि मावनाय समाव गोबां मेङो आरो गोबां बिदिनो गोलोमो आरो बेबायदिनो सान्दुं टाइमाव बेबायदिनो खामानिफोरखौ गोबां मावनो हाया जायो बेबायदिनो सान्दुं बोथोराव गोबां बेबायदि बिदिनो मेंनायजों बेबायदि बि खस्थ' बेबायदि खालामनोबो बायो बिदिनो गोबां खामानिफोरखौ मावनो बेबायदि बायो सुबुं माहारिया नाथाय सुबुं माहारिया बेफोरखौ जों सैजो हायाब्ला जोङो जोंनि उदैखौ जोङो नां गावगायनि नांगौ मुवा बेसादफोरखौ जोङो बिदि सुफुंनो हानाय नङा बेखायनो जों साफ्रोमबो बिबायदि मावथि जानांगोन होनब्लासो जों बोथोरखौ जों फेजेननो हायोब्लासो जोङो जों जोंनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो बेबायदि सुफुंनो हागोन। जों आरो बेबायदिनो अखा अखा बोथोरावब्लाबो बिदिनो खामानिफोरखौ बेबायदि बांद्राय अखा फैयोब्ला जोंहा बेबायदिनो गोबां खहा जायो जों थिखाखौ जेरै जोंङो बारदों अखाजों बेबायदि फोयोब्ला जोंहा गो बां नस्थ' जायो लामा सामाफोराव बिदिनो बिफां लाइफांफोरा बेबायदि गोलैनानै थायोब्ला बेबायदिनो जोंनि हान हान्थिनाय लामायाव गोबां बेबायदिनो खस्थ'फोर बिदि जायो बेखायनो जोङो जों जोंनि बेबायदि साखाथि फाखाथि बिफां लाइफां बेबिदि बारफोरजों बेबिदि गोग्लैनानै थानाय नुयोब्ला जों बेफोरखौ लामानिफ्राय बेबिदि बोखारनांगौ आरो मोजां खालामनांगौ होनब्लासो जोंहा बेफोर लामा हान्थिनायाव गासैबो बयबो बेबायदि मोजाङै मोजां बेबायदि लामा हान्थिनो हागोन। नङाब्ला जों बयबो
बेबिदिनो गोबां खस्थ' मोनगोन बेखायनो जों साफ्रोमबो गावजों गाव अनलायनांगोन होनब्लासो जों बे फोरनिफ्राय जों बारग'नो हागोन बेबिदिनो गोबां समफोरदि अखा फैयोब्ला जोंहा गोबां खस्थ' जायो आरो गोबां खामानिफोर खौ मावनो हायै जायो मानो होनोब्ला गोबां अखा फैयोब्ला जों खामानिफोरखौ जों मावनो हानाय नङा मानो होनोब्ला बे अखायाव माबोरै अखा अखायाव जों माबोरै खामानि मावनो हानो बांद्राय अखा हायोब्लाबो जोंहा गोबां खहा जानो हागौ जेरै दैबानाफोर जागोन दैबानाफोर जायोब्ला जोंनि न'फोरा बेबायदिनो बुखारगोन जोंनि दावमा दाउसाफोरा बेबायदिनो नस्थ' जागोन। दावमा दाउसाजों लोगोसे जोंनि जिउ खुंनाय राहायाबो गोबां खस्थ' जागोन बेखायनो जोंनो बेबिदि बांद्राय अखा फैयोब्ला जोंनि न'फोरा गामिफोरा गोबां खस्थ' जायो आरो गामिनि लामाफोरा बेबायदिनो गोबां बेबायदि हाब्रु जायो। हाब्रु जानानै जोंहा थाबायनो थाखाय गोबां खस्थ' जायो बेखायनो बांद्राय अखा फैनाया जोंनि थाखाय गाहाम नङा। बां बेबिदिनो अखा गैद्रायाब्लाबो खरां जायोब्ला जोंहा गोबां बेबायदिनो खस्थ' जागोन आरो थांना थानाया हानाया गोबां गोब्राब जागोन मानो होनोब्ला जों सुबुं माहारिया थांना थानायाव बेबायदि दै नङाब्ला जों थांना थानो हानाय नङा। बारखौबो जोंनो नाङा नङा नांगौ मानो होनबा जों अक्सिजेन नङाब्ला जोङो बेफोर बिफांफोरनिफ्राय जोङो बिदिनो बार बेबायदि अक्सिजेनफोरखौ जों लायाब्ला जोङो थांनानै थानो हानाय नङा बेखायनो जों साफ्रोमबो बे गासै खामानियाव जों हेफाजाब होलायनानै जों जेब्लायबो बेबायदिनो खामानिफोरखौ जों मोजां मावलायनांगोन दैज्लां आरो मेसें बोथोराव जों जेब्लायबो जेसेखिनि हायो एसेखिनि जों खामानि मावनांगोन जेरै जोङो दैज्लां बोथोराव बेबायदि आबादफोरखौ जों बुथुमोब्लासो जों मेसें बोथोराव बेबिदि मोजां बेबिदि आबादफोरखौ जों मोननानै मो बेलेग खामानि बेबिदि मावनो हागोन आरो मेसें बोथोरावबो जों बेबायदिनो गोदान बेबायदि खेथिफोरखौ जों खालामनानै
जोङो बेबायदिनो दैज्लां बोथोरावबो बिदि सहायफोरखौ मोनगोन बेखायनो जों दैज्ल ल्जां मेसें बोथोर गासै बोथोरावनो बेबायदिनो मोजां बायदि खामानिफोरखौ एबा आबादफोरखौ जों मोजाङै मोजां बुथुमनानै लानांगौ होनब्लासो जोंहा जोंनि थांना थानाय राहा लामाया एसेब्लाबो बेबायदिनो हे-हेफाजाब मोनगोन नोंथाङा बेफोरनि सायाव माबाफोर बुङोबा
जोंनियाव बोथोरा मोननैनि दङ जेरै माब्लाबा सान्दुं दुंनाय बोथोर आरो माब्लाबा अखा हानाय बोथोर बोथोर बोथोरखौ जेबो बिदि ओ बोथोरा जेबो गैया माब्लाबा अखा हायब्रबो आरो माब्लाबा सान्दुं दुंब्रबो अखा अखा
अ अखाया दैज्लां बोथोराव बारा फैयो आरो मेसेङाव खम फैयो मानोना दैज्लांनि समाव अखा बारायो आरो बिदिनो आबाद खालामनो थाखाय जोंनो अखाफोरखौबो नांगौ जायो‌ बिनिखाय अखा फैनायाबो जोंनि थाखाय मोजां आरो बांद्राय सानदुं दङब्ला जोंहा दैज्लांनि समाव बिदि आबादफोरखौ जों खालामनो हाया। आरो सान्दुं दुंनायाबो जोंनि थाखाय मोजां मानोना ओ सान्दुं दुङाब्ला जोंनि बिदि गिसि जानाय जोंनि रानि बेफोरबायदि सिदोब सिदाब गासै हाफोरानो सान्दुं गैयाब्ला एबा बिदि सान्दुं गैयाब्ला जोंनि थाखाय मोजां जानाय नङा जेब्ला बेफोरबायदि सिदोब सिदोबफोर हाफोराव थागोन अब्ला जोङो मोजां मोननाय नङा आरो जेब्ला सान्दुुंआव दुंगोन जोंनि सि गिसिफोरखौ रानहोनो थाखायबो सान्दुं नांगौ जायो बिनिखाय सान्दुंङा जोंनि थाखाय मोनसे मोजां आरो अखा बेफोर अखाफोराबो जोंनि थाखाय मोनसे मोनसे खामानिनि मानोना अखा गैयाब्लाबो जाया आरो बांद्राय अखा हायोबोब्ला जोंनि थाखायबो खहा जायो मानोना बांद्राय अखा फैयोब्ला जोंनि खामानि मावनो गोनां गासै जोंनि खामानिफोरावनो खामानिफोरावनो फैना होयोब्ला जोंहा खामानि मावनो गोनांफोरा थायो आरो गासै बेफोरबायदिनो गामिफोराव एबा लामा लथाफोरा बिदि मोजां बेफोरबायदि पाक्काजों बानायनाय नङाब्ला अखाफोर बांद्राय फैयोबोला गुबुंले जायो जायनि जाहोनाव थाबायनो थाखाय मोजां लामाफोरखौ जों मोननो हायो आरो बेफोरबायदि हाब्रुफोरजों बुंफबनाय हाब्रुफोरजों बेफोरबायदि मैला जानाय बेफोर लामाफोरखौ जोङो मोननो हायो जायनि नि जाहोनाव मानसिफोरा एसे उसुबिदा मोनो बेनि थाखायनो बांद्राय अखा हायोब्लाबो जोंनि थाखाय खहा जागोन आरो बांद्राय अखा फैयोब्ला दैमा दैसा बिदि दैमा दैसानि खाथियाव थानाय न'फोराबो बिदि खहा जानो गोनां जायो मानोना बेफोर बोथोरनि थाखाय बांद्राय अखा फैयोबोला अखाफोरनि थाखाय ओ बिदि गदि दपाना फोर जायो आरो दैबानाफोर जानायनि थाखाय गोबां बिदि जोंनि हा आरो न बांफोरा खहा जानो गोनां जायो जेरै दैमा दैसाफोरनि जिङाव थानाय बेफोरनि नफोरा दैसा फोरजों लांखारजायो आरो गोबां गोबां बिदि जोंनि मानसिफोरनि थाखोयबो अखा बांद्राय फैयोब्ला खहा जायो आरो बेफोरबायदिनो सान्दुं सान्दुुंआबो गोबां बिदि दुंद्रायोबोला गरम जायो जायनि जाहोनाव जों मानसि आरो जिब जुनारफोरा थानो हाया बादि मोनो आरो जोंनि थांना थानायनि थाखाय एसे गोब्राब जायो बिनिखायनो बांद्राय सान्दुं गोसा दुङोब्लाबो जोंनि थाखाय खहा जायो बोथोरा जेबो थिग गैया ओ माब्लाबा समाव सान्दुं दुङो आरो माब्लाबा समाव बिदि अखा फैयो जेब्ला दोमैलु आरो बार बिदि फैयो अब्ला जोङो बोथोरनि सायाव ओ सोलोंनानै नायोब्ला जों एसे मोजां जांखौ मोनो मोजां थाजिम देहाखौ मोनो नाथाय माला बा समाव बेफोरनो बांद्राय बिदि सान्दुं गोसा आरो बांद्राय बेफोरबायदि अखा फैयोबोला जोङो एसे उसुबिदाखौ मोनो
औ नोंगौ बेखायनो जोङो सानदुं अखा बार गासैखौबो नांगौ जोंहा सान्दुं गैयाब्लाबो जाया आरो बांद्राय सान्दुं दुंब्लाबो जोंहा गोबां बेबायदिनो खस्थ जायो गरमजों बेबायदि खामानिफोरखौ जों मावनो हाया जायो आरो बांद्राय अखा फैयोब्लाबो जोंहा गोबां बेबायदिनो दैबानाफोर जायोबा जोंहा गोबां खस्थ बेबायदि जानायखौ जों नुनो मोनो बे ओंखायनो जों जोंनो बेबायदि बार बेबायदि अखा गासैखौबो जोंनो नांगौ जायो बेखायनो जोंनो गासैखौबो बिदि थांना थानाय जिउआव सुबुं माहारिनि एबा जिव जिब जुनार जि गो जिउ गोनां जिउ गैयि गासैनोबो नांगौ जायो बेखायनो जों सुबुं माहारिनो बार दै अखा सान्दुं गासैबो गोनांथि आरो बेफोरनि थाखायनो जों थांनानै दं जोंहा दिनै समा गोबाव जानानै फैबाय बेखायनो जों दोनैनि सावरायनायखौ जों एसेयावनो दोन्थनिसै
नंगौ मानोना बोथोरा मोननै रोखोमनि थायो माब्लाबा माब्लाबा बेफोरबायदिनो गोबां बिदि अखा फैनाय बिदि बारफोरजों जोंनि थाखाय खो खहा जायो बेनिखायनो जोंहा दिनै गोबां समा जानानै फैबाय नोंगौ बेनिखायनो जोङो बेखिनियावनो दोनथनोसै
औ दे